औ।
अ नोंथांनि आं मोनसे सोंथि खालामनि ओ नों बिथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालिनाय जायो?
औ नोंथां जोंनि बैसागु जोंनि ओनसोलावथ' बैसागुखौ जेनेबा बैसागु फालिनायाथ' चैत्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो हमनाय जायो। ओ बे ओ बेनिफ्राय बैसाग दाननि स्नि सानसिम गिबि गिबि बैसागुखौथ' जोंनिया मोननै रोखोमै फालिनायखौ गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबाय थादों बा मिथिबोदों।
नंगौ नोंथां।
चैत्र दाननि जोबथा दिनाव जोङो मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। बे दिना मोसौ बैसागु दिना मोसौखौ एसे ओ ओ माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों मोसौखौ जेनेबा ओ सिबिनाय बा फुजिनायखौनो फुजिनाय जा फुजिनायखौ जों नुबोयो जेरैबायदि ओ फान्थाव, लाव, दिग्लिथि माखासे बेफोरखौ ओ माला बानायनायनि गेजेरजों मोसौनाव बानायनाय जायो बेजों लोगोसे थाव गुबै आरो लोगोसे हांगार लगायनानै माखासे ओ मोसौनियाव दागोबो होनाय जायो। ओ बे दा खौ मानि थाखाय होनाय जायो नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियो नामा?
दागोखौ माने नोंथां ओ जोंनिया माने मा ओ मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव थुखैखांनायनि सिगां मोनसे दागो होनाय जायो ना गोसोम दागो ब होखांनायनि उनाव दैखरफोराव एबा जाम्फैफोर आव थुखैनो लांनाय जायो लांनाय जायो आरो मोसौखौ जोङो थुखैखांनायनि उनाव हेंगारनो गोनां जायो। बे नेम दङो हाग्रा बंग्रा थांनानै गांसो जाहैनानै बे मोसा मुफौ मोसौखौ नुनानै गिनानै खारो मोसौखौ नुनानै गिनानै खारो बायदि होननानै जों मिथियो।
औ औ औ।
नोंथांमोननियावबो बेबायदि यै होननानै
औ। नोंथां फोथायो फोथायनाया फोथायो औ।
नोंथांमोन ओ बैसागो नोंथांमोननि बायदिनो ओ सैथ्र दान्नि जोबथानिफ्राय फालिनाय जायो बै सैथ्र जोब था सानखालिनिफ्राय मोसौ बैसागु होननानै फालिनाय जायो। जोंनिया बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनो मोसौखौ थुखैनाय जायो‌। आरो बै मोसौ थु खैनायाव जोंनिया खायसे मुवा बेसादफोर जेरै लाव फान्थाव दिग लथि लावथि, बेफोरखौ गोनांथि जायो। बेफोरखौ जानायनि थाखायनो- मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगांनो जोंनिया बेफोर मुवा बेसाद फोरखौ बुुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो बै मुवा बेसादफोरखौ ओ मोसौ थुखै नायनि सानखालि ओ बानायनाय जायो आरो बे
औ।
बै सानखालिनो ओ मोनसे हांगारजों आरो थाव गुबैजों लागायनानै मोसौ आरो उनाव ओ लांनानै जामफै एबा खरफोराव लानानै थाङो
औ।
बेफोरबादिनो बैसागुखौ मोननै सान महर फालियो। ओ गिबि थांबाय मोसौ बैसा
औ थांबाय औ।
बैसागु
औ।
फालियो जों गासैबो गेदेर उन्दै गासैबो दुगैस्रां लोबस्रां गोदान सि गाननानै ओ थेमफान बायो। आरो उन्दैनो मान बावो।
औ औ नोंथां।
खालामो
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो मा मोसौ बैसागुनि उनाव नैथि सानखालि मानसि बैसागुखौ फालिनाय जायो बे मानसि बैसागुनि फालि दामादं गामिनि न'खरनि बयबो लोगो नांनानै जेनेबा गामियाव ओ थानसालिनि बा मन्दिरफ्राव जोंना जयै फुजा होनाय मोनसे नेमखान्थि दङ। बे नेमखान्थियाव फुजा खा थांनायनि उनाव ओ जोंनियाव मोनसे नेमखान्थिफोर दङ उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय आरो गिदिरा उन्दैखौ अननाय। बे मोनसे खान्थिया जोंनि ओनसोल ओनसोल बा गामिफोराव जों फालिबोनायखौ नुनो मोनो। बिनि अनगायैबो आ न'खरनि बा बाय बाहागिफोरनो ओरैनो फिसा फिसा ओनथोब होनायनि गेजेरजों मान बावनायखौ जोंनि बैसागु जोंनि मानसि बैसागुनि गिबि सानाव फालिबोनाय बा खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। बिनि उनावहाय आ बे बैसाग मासनि बैसागु सेथि साननि उनावहाय नैथि नैथि सान मानसि बैसागनि नैथि सानाव गामिनि बयबो सेंग्रा सिख्ला ओ ज' ज'नो ओ खाम जथा सिफुं सु सेरजा बायदि रोखोमनि दाम बर'नि दामग्रा आगजु लानानै गामियाव गि-न'खर न'खर गिदिं गिदिं खुगा मेथाइनि गेजेरजों रंजा बाजा खालामनायखौ जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोननाय जायो। बेेहाय ओरैनो जो ओ जोंनियाव ओ मोनसे बैसागु समावहाय बिदिनो मा जौजों लोगोसे जौ गिसिबा खाजि बेदर एसे बिदिनो न'खर न'खर जानाय बा न'खर न'खर होनाय होनाय नेमखान्थियाबो जोंनि ओ ओ बैसागु समाव सोलिबोबाय थानायखौ जोंनि ओनसोल बा गामिफोराव ओ नुबोबाय थानाय नुबोबाय थादों बिदिनो ओ स्नि सानसिमालासे बैसागुखौ फालिनायनि उनाव ओ बे बैसागु मोसानानै रंजानानै मोननाय माबा मोनसे ओनथोबखौ गामिनि बयबो ओ ज' जानानै मोनसेबा गेलेग्रा फोथार बा अबेबा जागायाव जयै खाजि बा लावखार ओंखाम जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुबोबा नुबोदों आरो नोंथांनि ओनसोलाव बैसागु फालिनाय बा रंजानायनि एसे नेमखान्थिफोर दं नामा ओनसोल बा गामियाव बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायदो।
दङ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बैसागुखौ एबा रंजालि रंजानाय बैसागु हो जायखौ बुङो आ बेखौ नि सानहालागै फालिनाय जायो। बे स्नि सानाव ओ साफ्रोमबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला
औ
बै आगजुफोरखौ दामनानै मोसानायखौ जोङो नु
औ औ औ
उम
स्नि साननि अनगायैबो
औ नोंथां बेयो बेयो औ आथिखालावथ' नों स्नि साननि अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोल बा गामिफोराव ओ बैसागु अ जेनेबा बिदाय होननाय मोनसे फोरबो बा फालिनायखौ जों आथिखालाव एसे नुबोनो नुबोनो मोनबाय थादों। औ खोनादों ना नोंथां। औ नों आरो मोनसे खोथा दं बैसागुआव जे बे- ओ बैसागु समाव बेयो मोनसे फोथायनाय दङ ओ बैसागुयाव सेजौ सेथा मैगं ओ बुथुमनानै जानाय मोनसे खान्थि दङ
दङ नोंथां
बे नेमखा बे खान्थिनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर ओ मिथियो नामा।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जायखौ बुङो गो बैसागु समाव दानाय जायो
औ
मोनायावबो बेबायद जायोना
औ नोंथां जा जायो जोंनिथिंबो जानाया। जायोबालायनो ओ बेमार आजारफोरनिफ्राय एसे रैखा मोनोबा बेमार आजार जानाया जाया होननानै जे खोनादों आङो खिन्थु बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिला।
नोंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ जेरै बैसागु बोथोर एबा बैसागोनि जोबनाय
औ
ओ गामियाव ओ ला जायखौ बुंङो लामा दान्थे फुजा होनाय बेबायदि फुजा होनाय जायोना
अ ओ जोंनि ओनसोलफोरावबो ओनसोलनि खाथि खालाफ्रावबो होनायखौ आं खोनादों खिन्थु जोंनि ओन जोंनि गामियाव बे फुजाखौ होनायखौ ओ आं नुनो मोननाय जायाखै आरोना आ बे फुजाखौनो बे फुजाखौ मानि थाखाय होनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
मोनथिनायाव बे लामा दान्थे फुजाखौ माने ओ जोंनि ओनसोलाव खाथि खाला होनाय खौ जों खोनानो मोनो ओ माने बेनि ओंथियानो जाहैबाय माने गुबुन ओ गामिनिफ्राय फैनाय मोदाय दावदाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय फैनाय मोदाय दावदाय बेफोरो खारस्रांथों होननानै फुजाखौ होनाय जायो होनाय जायो।
औ अ बेखौ बे फुजाखौ होयोब्ला होयोब्ला दा गाबोननिफ्राय मोदाय दावरायफोरखौ होखारनाय जायो आरो नामा
नोंगौ आरो ओ खायसे लोमजानाय साजानाय बेफोरनिफ्राय बारग'यो होननानै मिथिनाय जायो।
औ
ओ नोंथांमोननियाव ओ बै ओ जायखौ बुंङो ओ जौस्रां बादायलायनाय एबा बैसागु फांसन जायो। बे फांसनाव माबाफोर खेलाधुला होनाय जायो नामा?
औ जोंनि ओनसोलावथ' इदि खाथि खाला जा फालियो होननानै आं मिथियो खिन्थु जोंनि ओ गामियाव बे बिदि ओ खेला दुलाखौ फाथिनायखौ नुनो मोननाय जाया खै नोंथां।
अ नंगौ। जोंनियाव बेबायदि ओ बैस बैसागु फांसन बानायनानै ओ खायसे खेला दुलाखौ होनाय जायो। मानो होनाय जायो होनोब्ला खायसेखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा बे बायदि खेला दुला गेलेनानै खायसे गियान खौ बारायनो हाय
औ नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो। ओ बिदिब्ला नोंथां जों ख रायलाना खौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
दे जागोन नोंथां।